औ खोनादों ना? अ नोंथाङा बेसथ' नामा?
हो
नोंथाङा बिजि?
ओहो बिजि नङा रायलायजायो ।
अ। होमबा जोङो दिनै इन्दि एम्फौ फिसिनाय बा इन्दि एम्फौनि सायाव सावरायनो हागोन ने? अ इन्दि एम फौ होनबाथ' जों मोनथिखायो। जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो इन्दि फियो इन्दि एम्फौ फिनानै जोङो बां माने ओं न'खरबो खुंथानो था खाय बेखौहाय फिनानै जोङो फानोबो लोगोसे बिनि फिथोबफोर खौहाय फाननानै जोङो गोबां मुलाम्फाबो मोनो नङा होमबा? जोङो इन्दि जोंनो जोङो खुन्दुंबो लुयो बे खौबो मोनथिखायो ना नोंथाङाबो इन्दिनि बा
औ औ नंगौ। औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जोङो इन्दि एम्फौ खौ बेबायदिनो जोङो जों बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो लानो हायो जोङो बेबायदिनो इन्दि एम्फौखौ सिखिरि सिखिरिनिफ्राय बिदै जायो बिनिफ्राय आरो जोङो एम्फौ ओंखारो आरो बिनिफ्राय जोङो बे इन्दिखौ बेबायदिनो इन्दि बिलाइ आरो गाम्बारि बिलाइ आरो खावरुं बिलाइ होनानै जोङो फिनाय जायो बेबायदि बिदिनो दान्दायाव खानानै बेबायदिनो जोंङो एम्फौखौ बिलाइ होनानै जाहोनानै फिसिनाय जायो बेबायदिनो जोंङो इन्दिखौहाय जानायल नङा बेबायदिनो खुन्दुंनि थाखायबो बाहायनाय जायो बेबायदिनो इन्दि फिथोबा जेरै जोंङो बर' आइजो बिफोरा बेबायदिनो थावख्रि लुयो थावख्रि लुनानै बे बेबायदिनो इन्दि खुन्दुं दिहुननाय जायो बे इन्दि खुन्दुंखौनो जोङो इन्दिनि दखना इन्दिनि सादोर बानायनानै जोंङो रि रिगां आगर एरनानै बेबायदिनो गाननो जोमनो हायो ।
औ ।
बिदिनो आरो जोंङो बेखौ जानायावबो बाहायनो हायो जोंङो
उम्म।
दस्रा सस्रा रोखोमै संनानै जानो हायो बेबायदिनो फ्रायबो संनानै जानो हायो । अनला संनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो मैथाफोरजों टमेटफोरजों बेबायदिनो संनानै जानो हायो ।
औ ।
नोंथाङाबो सावरायबावनो हागोन । इन्दि एम्फौखौ संना जानायनि सोमोन्दै
औ नोंथाङाथ बुंलां खाबाय इन्दिखौहाय माबायदि खालामो बा माबायदि बानायो थिग बिब्दिनो इन्दि एम्फौखौहाय जोंङो गोथावबो ना टिस्टाबो बिराद गोथावबो लोग गोसे बेवहाय गोबां प्रटिन दङ होननानै जों मिथि यो इन्दिखौ बेवहाय जोंङो फ्राइ खालामनानै फार्स्ट आवहाय जानाय हिसाबै जोंङो रुग्रोनानै लानांगौ बेखौ बिनि बिजानुखौहाय फोथैनो थाखाय रुग्रोनाय नै माने रुग्रोआलासिनो जानोबाथाय बे बेखौहाय मोजाङै सुनानै हग्रोनांग फार्स्टआवहाय थाव होआलासे बे गाव गोजायै ग्रोनांगौ बेनि उनावहाय नोङो माजों संनो? संगोन बिनि सायावहाय दिपेन्ड खालामो नोङो जेनेबा मैथाजों संनोबा मैथाखौहाय एक्सट्रायै थाव सेरनानै लाग्रोदो बिब्दिनो संजायो लोगोसे जोङो अनलाजों जानो हायो बेखौहाय गाव गोजाबो जानो हायो मानो गोबां गोथाव जायो नङा होनबा थिग बिदिनो जोङो बेखौहाय मारकेट प्लेसाव लाबो बा जोङो गोबां रां खामायनो बो हायो मानो होनबा दानिया एम वा फवासेयावनो सेजौ नैजि राङाव बायनांगौ जायो बा सेजौ बाजि बिब्दियाव फानो माने गोबां बेसेन गोसा होननानै जोङो मिथिनो मोनो। लोगोसे बिनि फिथोब बे फिथोबखौबो जोङो गोबां दाम होनानै फाननो हायो बिब्दियैनो जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरा न'खर सुंथानो हायो रां खामायनानै गावबाागाव न'खरखौ खुंलांनो हायो होननानै जोङो
औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सैथोआनो बेबायदिनो जोङो रांफोर न'खर न'खरावहाय बेबायदिनो हौवाफोरजों जोङो बेबायदिनो एम्फौफोर लानानैबो थाइसे थाइनै खामायनानै हेफाजाब खालामनो हायो बेबायदिनो दाथ राङा गोबाङै बेबायदिनो गासैबो बुस्थुफ्रानो बेबायदिनो बारिलांबाय जोङो बेबायदिनो एम फौखौबो जोङो फवायावनो बेबायदि बिदिनो सेजौ नैजि राङाव फाननो हायो आरो फिथोबखौबो जोङो बेबायदिनो फाननानैहाय मोननो हायो बेबायदिनो फिथोबफोरनि दामाबो दायो गोबाङानो बारिलांबाय बेबायदिनो जोङो केजियावहाय बाजौ, दजौ, ब्रैजौ बेबायदिनो मोननो हायो। बेनिनो जोङो जेनबा बर' आइजो फोरा बाया लाबानो बेबायदि बिदिनो मेंनायखौ मेंदों होननानै सानना लाबानो बेबायदिनो बिलाइ गामि गामि बेबायदिनो खाथि खालानि गामि दस्रा गामि फोराव बेबायदिनो बिलाइ नागिर हैनानै बेबायदिनो बुथुमनानै बानानै लाबोनानै बेबायदिनो जोङो एमफुनि जानायनि आदारनि थाखै बेबायदिनो इन्दि बिलाइ, खावरुम बिलाइ बेबाय दिनो नागिरनानै लाबोयो। लांदां बेबायदिनो जोङो इम फुनो मुथा खानानै बेबायदिनो आदारनि थाखाय जोङो खानानै होफैयो नायो बो स्लायो बेबायदिनो जोङो बर' आइजोफोरा मावलांनो हायो आरो नों थाङाबो मा मिथिबावो इम फुनि बागै सोमोन्दो बुंबावनो हागोन।
जोङो बेखौहाय उम एम्फौखौहाय जुदि जोङो जोङो फिथोबखौहाय फाना लाबानो गावबा गावनि नआवनो बे खुन्दुं खौ लुनानै जुदि इन्दि सि दायो अब्ला जोङो बांसिन दामाव हाय फाननो हायो। मानो होनबा जोङो नुनो मोनो खाय इन्दि सि बा इंदिनि द ख'ना, फास्रा बांसिनानो गोबां बे सेन गोसा होननानै जों मिथिखायो। मानो होनबा जेब्ला जोङो दख'नानि बेलायाव नायनो था ङोब्ला बे इन्दि खुन्दुंनि दख'नाया जोंना आगर गैयि प्लेनानो जोंना द' रोजानिफ्राय स्टारट जानानै जिनै, जिथाम रोजासिम हाइ थाङो। लोगोसे बिनि इन्दिनि फास्रायाबो जोंना नैरोजानिफ्राय स्टार्ट जानानैहाय ओ नैजिबा थाम रोजा बिसिमहाय थांनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो जोङो मिथिना मोनो दि इन्डियाहाय गोबां बेसेन गोसा होननानै। लोगोसे बे इन्दि फिसिनाय प्र'सेस खौहाय नोंथाङानो खिथाखाबाय जिहेथु आंबो एसे बुंलांनोसै। मानो होनबा उम बेखौ बर' न'खरावनो बयहाब बो न'खर न'खर गोदोनिफ्रायनो जोङो ला नाय बा बिनि फिसिनायखौहाय जों नुबोखादों बेखायनो जोङो मिथियो बयबो। नाथाय दानि उन्दै उन्दै गथ'फोर बा जोंनि इयुन जोलैफोला बिनि बागैहाय मिथियैखौ जों मिथियो मानो होनबा बिसोरो नुवासै दानि जुगाव बारा लालाबो ना एम्फौ फिसियो ना बिसोरो एम्फुनि बागै माबा मोन मिनथियो माने बिसोरनि बिसोरनो खिन्थायो खाया लोगोसे जोङो बिसोरो नुयैखाय बेफोरखौ मिनथियैया बांसिन जाबाय। जोङो नुनो मो मोनो सिख्रिरिनिफ्रायहाय बे बिदै खौहाय ओ ज'गार खालामनानै बा कालेक्ट खालामनानै मोन से सिस्रि जिस्रिआवहाय ओ सिखिरिखौ बाहोनानै बेयावहाय बिदै दैहोयो बिनिफ्राय जोङो जिस्रिनि ओमफ्राय बिदैखौ गावबा गावनिफ्राय बो खारनानै मोनसे सान्द्रिआवहाय जोंङो जि खौ बन ना लायो बिनि उनावहाय जोङो बिदैखौहाय ज'मायै खोबना दोननायखौ खौ नुनो मोनो। बिनिफ्राय एम्फौआ जुदि फिसा साननै सानथामआवहाय बे एम्फौआ बिदैनिफ्राय ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोङो ओ जेब्ला बेयो एम्फौ फौवा गोरलै गोरलै जागोन अब्ला जोङो इन्दि गोरलैखौहाय बिनि सायावहाय होना दोननायखौ नुनो मोनो। ओ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ बिनिफ्राय जोङो साननै सानथाम बा सानब्रैनि उनाव बियो एसे एसे देर देरखोन देरनो हमब्ला फाय जोङो जेसांनो एम्फौआ देरगोन एसांनो जोङो ओ बिनि थाग्रा जायगा खौहाय गिदिरि गिदिरनिफ्राय गिदिर खालामलाङो संग्रायाव दोनो बिनि उनाव एसे गिदिरसिन जायगायाव दोनो बिनि जोङो जेब्ला बियो मानबायनो हाहाङो अब्ला जोङो बा एसे गिदिरसिन जायोब्ला जोङो बेखौहाय ओ इन्दि बिलाइखौहाय खाखावनानै बेवहाय दान्दा होनानै जोङो बेयावहाय बिसोरखौ दोन्नाय जायो बिनिफ्राय जिस्रिजों खोबना जायो लो गोसे जोङो बिसोरनाव जाहाथे थाम्फै अरा बा माबा मोनसे से एम्फौ अरा जाथों होन्नानै जोङो बुन्थाबो सावना होनाय जायो जिगाबनि बुन्था जेराव उखुन दै होन्नाय जायो बेफोरखौ सावना होयो थाम्फै बायैनि थाखाय बायदिसिना फैनो हायैनि था खाय बिनिफाय जो ङो नुनो मोनो बियो जेब्ला एम्फौआ मोनो अब्ला जोङो ओम ओब ख्र' ख्र' गाबदोंना गाबाखैबा माबाय दि गाबदों बेखौहाय दाङै दाङै बास जायो गोमोनखौहाय बासिनानै सेपारेट खालामनानै दोननाय जायो गोथांनिफ्राय गोमोनखौहाय बिनि उनाव जों ओ थालिर थालिर बिलाइ गोरान एबा खान्थाल बिलाइ गोरान थाइजौ बिलाइ गोरान बेफोरखौहाय लाबोनानै जोङो ओ मोनसे जायगायाव जमा दोननानै बे गोमोन गोमोन जानाय एम्फौखौहाय फिथोब थोबनो थाखाय बिसोरनो जायगा बानायनानै होनाय जायो
औ
ङो नुनो मोनो सानथाम सानब्रैनि उनाव बियो फिथोब थोबो फिथोबखौहाय जेब्ला जोङो थोबो अब्लाहाय बिसोरखौहाय खायसे खायसेखौ बुङो जे जाय जाया मोनो बिसोरो गोजौआव दावखोलाङो होननानै माने बासा नागिरो बिसोरो अब्ला जोङो बे खौहाय कालेक खालामजोब नानै बै गोरान बिलाइयावहाय जमा खालामनानै फिथोब थोबहोनाय जायो बिनि उनावहाय सानब्रै सो बा सानबा थानायनि उनाव जोङो बे खौहाय फिथोबनिफ्राय एक्सथ्रा खालामनानै जोङो एम्फौ महराव दिहुननाय जायो
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो नोंथांनिफ्राय बेबाय दिनो मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय
औ
दिनै खोनानो मोनबाय नंगौ जोङो एम्फौ फिसिनायनि बागै मोजाङैनो बेबायदिनो गुवारैनो नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनो मोनबाय नंगौ जोङो बर आइजो फोरा बेबायदिनो देहा साइस्थफोरखौ बेबायदिनो औ खस्थ खालामनानै जोङो बेबायदिनो मावख्रुबै दांख्रुबै बेबायदिनो बायालासिनो मोजाङै जोथोन लानानै बेबायदिनो मावबाय दांबाय बेबायदिनो थाइसे थाइनै रां खामायबाय बे जोंनो जोङो गथफोर फोरोंनायफोराव बेबायदिनो हेफाजाब होनो हायो हौवाफोरजों दानि जुगाव गोबां गोबां रांनि थाखै गोनां बेबायदिनो थाइसे थाइनैजों जाया। जोङो। बायालासिनो बेबायदिनो थाइसे थाइनै मोनबाबो जोङो। खामायनांगौ जायो। अब्ला नोंथां दिनै औ।
सावरायनानै गोबां गोजोन्नाय मोनबाय एम्फौनि बागै अब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
औ औ गोजोनथों। नोंथां।
औ। गोजोन्थों।